हेल' हेल' खोनादोंना नोंथां? हेलौ हेलौ औ औ खोनादों। खोनादोंना नोंथां? हेलौ हेलौ नोंथाङा खोनादों ना? औ मोजां खोनाफैयाखै नोंनिखौ नोंथां औ औ खोनाबाय। औ खोनाबाय नोंथां। खोनाबाय औ। दा होनबा जोंहा ओ नोंथाङा सम दङब्ला गामिनि एल पि स्कुलनि सायाव रायज्लायनोसै नङा होनबा नोंथां।
औ
नोंथाङा औ ओं गामिनि गुदि फरायसालि बा एल पि स्कुलनि बागै नोंथाङाथ' मिथिखायो नङा होमबा? जेनेबा आथिखालाव गामि एल पि स्कुला माबायदि। बि जाबोदों औ माबायदि जाबोगासिनो दङ दाथ गामिनि एल पि स्कु ब्ला माने ओ मा होनो फरायसाफ्रानो जानो नागिरला नङा होनबा नोंथां। मानोना बयबो बयहाब गाव गावनि ओ फिसाफोरखौहाय टाउननि प्राइभेट स्कुलावसो हरजोबसै नङा हबा दानिया गामिनि गुदि फर सालियाव जोबोद मो जोबोद खम जासै फरायसाफोराबो दा नों थाङा बिनि बागैसे बेखेवनानै होब बावदो दे
औ दायोथ' बेबायदि थासारिया ओ मोनफ्रोमबो जायगायावनो जादों आरोना जोंनि बर' समाज नि गेजेरावल' नङा गुबुन गुबुननि माने बांसिनानो प्राइभेट बिदिखौल' गोसो होसै दायो जोंनि गामिनि फरायसालियावबो बेबायदिनो फरायसाफोरनि अनजिमाया गोबां खम जाबाय आरोना दा बांसिन जोङो गावनि फरायसाफोरखौ गोरों गोरा खालामनो थाखाय दिथागिरिफोरा गुबुन
औ
बाहेरा फोरों फरायसालियाव फोरोंनो दैथायहरो बिसोरो गामिनि बा सर ओ सरकार फरायसालिफोरखौ बांद्राय गुरुदथ' होलिया मानोना बेयाव फोरोंगिरिफोरनि अनजिमायाबो खम जायो आरो फोरोंनाय फ्राबो बिदिनो
औ
बेनिखायनो बिसोरो बाहेरायाव हरजोबो आं सानो माने जोङो बांसिनानो ओ सरखारि फरायसालिफ्रावनो सोनो नांगौ माने ना जोंनि फरायसालियाव फरायसाफोरखौ लाखिगोन अब्लासो फरायसालिखौ सरकारा नायगोन आरो बिनि सायावहाय फोरोंगिरि नांगौ नाङा बिनि गासैबो खामानिफोरखौ सरकारा मावगोन आं बेखायनो सानो आरो ना जोङो बांसिन गामि ओनसोलनि मानसिफ्रानो गाव गावनि फिसाफोरखौ बेयाव सोयोबा मोजां जागौ आरो जोङो जोंनि बर' फरायसालिफोरखौ फोथांना लाखिनो थाखाय
औ ओ नंगौ नोंथां नों बुंनाया सैथोआनो आथिखालाव दिथागिरिफ्रा गारजेन जेनेबा बिमा बिफाफोरा गाव गावनि फि फिसाखौ साबसिनिफ्राय साबसिन खालामनो थाखाय थाखाय गुबुन जेनेबा प्राइभेट ओ फरायसालिफोरावसो सोसै बा कलेजफोरावसो सोसै सै बांसिनानो दा गामिनि ओ गुदि फरायसालि बा इसकुलखौ बेखौ गोनांथि बांद्राय गोनांथि गैयै खालामबाय बिनि जाहोनानो जाबाय माने दिथागिरि फोरा गामिनि फोरों सरकारि फोरोंगिरिफोरनि फोरोंनायखौ बांद्राय मोजां मोनला मानोना खायफा खायफाया बांसिन मोजांनो फोरोङो जेनेबा खायफा खायफाया माने बांद्राय गुरुतथ' होननानैबो फोरोंखाया बेखौ नोंथाङा मोनथिगौ खिन्थु प्राइभेट स्कुल होनोबा बिसोरो मा माने बिसनिया मा जाय फरायसाफोर एदमिसन लाफैयो बिनिफ्रायसो रां मोनो नङा होनबा बिनिखाय बिसोरो प्राइभेट स्कुल स्कुल होनोब्ला माने जेसेबां हायो एसेबां बिसोरना मोजां जानांगोन आरो ना जेसेबां हायो बिसिबां बिसिना रिजाल्टखौ स्टुदेन फोरनि फरायसाफोरनि रिजाल्टखौ मोजां खालामनो नाजागोन आरो बिसोरो जेसेबां हायो एसेबां बिसोरो फरायसाफोरखौ मोजै फोरङो मानो होनोबा बिसोरना फरायसाफोरखौ बोनांगोन रिजाला मोजां जाब फ नङा होनबा गार्जेनफ्राबो बे कलेजनिया बे स्कुलनियासो रिजाल्टा मोजां मोजां जाथारदों बेयावनो होनोसै होननानै दालाय बिदि सोहैयोना बेखायनो प्राइभेट स्कुलना बिराद ओ गोसो होनानै फोरोङो आरो ना जोंना गामिनि एल पि स्कुनिबा गुदि फरायसालि बेफोरोथ' बिदि फोरोङा गोसो होथाब होथाब फरोंआ हम अर फरा जेनेबा न'नि खामानि जेनेबा न'आव लिरनो हरा एखौ फरायनानै फै होन हरा बेखौ माखासथ बेखौ लानानै फैहहरा बिसना सानफ्रामबो गासिबो गुबुन गुबुन आयदायाव गासिबावबो बेखौ लिरनानै लाबो बेखौ फरायनानै फै बेफोरबायदि खालाम हरोना आरो बेयो मा बायद जाथारो बिमा बिफाया बेखौ खालामहोनो बायद जायो फरायसाफोरखौ न'आवबो फोरोंनो बायद जायो खिनथु गामिनि फोरा बेबायदि खालामा आरो न'आव बिथं बिथङै फोरोंखाया गामिनि बिमा बिफाफोरा खायफाया फोरोङो खायफा खायफाखौ गाैसैखोबो बे नंजोबा खायफा खायफाया फोरोङा दा जाहोना बेनो ओ गामिनि एल पि स्कुलफोराव बांद्राय मोजाङै जेनेबा फोरोंगिरिफ्राबो फोरोंनायखौ नुनो मोना बांसिनानोहाय बेखायनो मालाय गुबुन गावनि फिसाखौ साबसिननिफ्राय हामसिन खालामनो थाखाय गुबुन प्राइभेट स्कुलावसो हरसै दा बेबायदिनो जोंना गामिनि एल पि स्कुला माबेबा मा बेबाबो दानजानाय बेफोर सरखारनिफ्राय माने गोमालांनाय बेफोरफोरखौ खौ नुबाय नोंथां आथिलावथ' बेथ' सोलिदों नङा होन बा औ बिदिबो जानो हमगासिनो ओ दा आं नोंथांनियाव मोनसे कुइसन खालामनो सानदों दा नोंथाङा गामिनि गुदि फरायसालि बा गारस सरकारि जायखि जाया सरकारि स्कुलाव फरायनानै सासे गोरों गोरा बै प्राइभेटाव फरायनानै जाहैनाय मानसिजों ओ मानसिया जेरैहाय गोरों गोरा जाहैयो गामिनि गुदि फरायसा सालि बा सरकारि स्कुलाव फरायनाय फरायसाया ओ बेबायदि गोरों गोरा जाहैनो हायो एबा हाया नोंथाङा हायो ना हाया होननानै सानो जेनेबा बेखौ नोंथाङा फोरमायनानै होदो।
औ बे जोबोद मोजां सोंथि थि सोंदों आरोना नोङो ओ। जोङोथ बांसिन गोनांथि होनो गोनां जायो। दायो मानो होनोब्ला जोंनि समाजावहाय बांसिन दोङो गुबुन प्राइभेट बा सरकारिआवनो फरायसालियाव होयो दा जोङो फराय ओ सरकारि नङै फरायसालियाव फरायनानैबो जोङो गिदिर गोलाव जानो हायो बियो सासे फरायसानि गोख्रों नाजानायनि जो थायो आरो फरायसाया जुदि मोजाङै गाव गोसो होनानै फरायोब्ला जोङो फोरोंगिरिफोरनि एसे एनै फोरोंदेरनाय खौ लानानैनो फराय होनो बा गिदिर गोलाव जानो हायो आरो
औ
जोंनि गामि ओनसोलावथ' बांसिन र' बिमा बिफाफोरा रोङा बांसिनो लेखा फरानो बि बिसोरो लेखा फरा रोङा
औ
बो गाव गावनि फिसाफोरखौ आ गामिनि फरायसालिफ्रावनो सोनानै गावसे फोरोंनो हायाब्लाबो टिउसन बाहेरायाव एक्सट्रा फोरोंनाय बेबायदिबो आजिखालि होसै मानोना बयबो बिमा बिफाया गाव गावनि गथ'खौ बिदि ओरैनोथाजानो लुबैया बेनिखायनो बिसोरो फुंनि बेलासि टिउसनबो होनानै गथ'फोरखौ गोरों गोरा खालामो आरो खालामनो नाजायो
औ
ओरैनो नोंथांमोननि जायगायाव
औ
सरकारि फरायसालि दंना
औ दङ नोंथां दङ गोबां सरकारि फरायसालि दङ गामियावबो जोंना गुदि फरायसालि जेनेबा दङ सरकारियानो खिन्थु जोंनियाव बो ओरैबायदि जानो हमबाय जे बेयाव जेनेबा आथिखालाव मालाय बिमा बिफाया टाउननि प्राइभेट स्कुलावसो सोहरसै जोबोद फरायसाफोरनि अनजिमाया जोबोद खम ओ दा अब्लाबो बेबायदि बिदिनो सोलिलाङो खिन्थु फोरोंगिरियाबो जोंना सासेल'
औ
बेनो
बेबायदिनो जोंनि गामि फरायसालियाबो एनद्रि एल पि स्कुला सासेल' आरो फोंरोंगिरियानो आमफाय मेेनेस खालामनो हाया जायो गथ'फोरखौहाय रां बाहायनानै आ गामिनि बिमा बि फाफोरा गारजेनफोरा रां होनानै फोरोंगिरि लानो
औ‌
गोनां जादेरो आरो
औ औ जोंनाबो रायजोनिफ्राय होयो नोंथां अ सासे फोरोंगिरि सोदों रायजोनिफ्राय फैसा होयो आ दा नोंथाङा दहाय बुंलांनाय बायदि बेखौ आं सैथानो सानो नोंथां जेनेबा गाव गावनि गोसो होदेरनाय बा नाजादेरनाय थायाब्ला मालाबाबो सासे फरायसाया जौगालांनो हाया एबा गिदिर गोलाव मानसि जाहैनो हाया आं बेखौ खौ सानो गाव गावनि नाजानायनि सायाव बांसिन जायो बियो आ जेनेबा फोरोंगिरिया फोरोंबाय बेखौ जों गोसो होनानै सोलोंनानै लायाब्ला हाजार बियो फोरोंब्लाबो जोंनि गोसो होनानै खोनासङाब्ला जों गोसो होनानै फोरोङा फरायाब्ला बेखौ हाजार फोरोंगिरिया जेसेबां मोजाङानो फोरोङा मानो बेखौहाय माने अ फरायसाया गाव गोसो गैयाब्ला बे फोरोंगिरियाबो बेखौ हाखाया माने।
औ नंगौ।
बेबोखा ओमफ्राय दा बेनो जेनेबा जोंना फरायसाफोरा बांसिन गोसो होदेरनाय थानांगोन आरो बिमा बिफानि थिनाय बिमा बिफाया जेनेबा गाव लिरनो फरायनो रोङाब्लाबो जेनेबा गुबुनफोरखौ टिउसन होनानैब्लाबो बा दे फराय फराय बेफोरबायदि थिनथाब थिनथाबब्लाबो आ जेनेबा दिथा होनांगोन बिमा बिफायाबो। आरो लोगोसे ओ जा फरायसा बेबो गाव गावनो गोसो होनानै फरायनांगोन। जा हायो सोलोंनांगोन। अब्लासो जों दावगालांनो हागोन नङा होनबा नोंथां। औ बेनो आरो।
औ
एरैनो नोंथांमोननिथिं जेनेबा मााबायदि सोलिगासिनो दं दा गुदि फरायसालि बेबायदि जेनेबा ओ सरखारि
अ जोंनियावथ ओरैनो गुदि फरायसालिनि फरायसाफोरनि अनजिमाया जोबोद खम जाबाय। फ्राय बेयाव जि बा जिनैजोन फरायसाफोराल'नो मोनसे थाखोआव थायो। औ दायो उन्दै थाखोथारनिफ्राय थाखोबासिमावथ एल पि स्कुलाव गोबां खमसै जोंनियावथ दायो थामजिसोनि फरायसा थामजिससो फरायसायाबानो गैया।
औ
खायनो आं सानो आरोना गारजेनफ्रा गुरुतथ होयोब्ला जों सरखारनिफ्रायबो माबा मोनसे मोननो हायो।
औ
ओरैनोथ फरायसालियाव सरखारारनि आसनिफ्रा फैखायो फैनायालाय।
औ नंगौ नंगौ फैखायो ओ मा जेनेबा आथि ओनसोलावथ सरकारा गासिबो हरखायो ओ जानायनिफ्राय लानानै गाननाय जोमनायनि लेखा लेखानि गासिबो हरजोबो आरो से गेलेग्रा मुवा फोरबो हरो जेनेबा गेलेनो थाखाय फरायसाया गेलेनो गेलेनायफोराबो जोंनि थाखाय गोनां नङा होनबा नोंथां बेखायनो फरायसा बेखौ गेलेनायनिबो हरो लोगोसे जानायनि थाखायबो हरो आरो गान्नाय जोमनायनिखौबो हरो आरो जोङो लेखाफोरखौबो जेनेबा जोंनि गावनि खरसा खालामलायनानै लेखा बायनांनो गोनांथि गैया बेखौ सरकारनि नो हरजोबखायो सरकारा फरायसाफोरनि थाखाय मोजां मोजां सुबिदा होखादों औ दा होनबा जों जोंनि रायजलायनायखौ बेयावनो दोनथनोसै नामा नों
जागोन नोंथां औ औ औ दे गुड नाइथ।